हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथाङाबो आंनि खोनादोंना औ दा नोंथांनाव आङो मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो थाखाय नोंथांनाव आङो फन हरनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ दङ।
गुबै आयदायानो जाबाय जोंना। बैसागु बर'नि बैसागुनि सोमोन्दै नङ हबा नोंथां? दा नोंथाङा जागायजेनग्रोनोना आंनि जागायजेनग्रोनोसै।
नोंथाङा एसे जागायग्रोननायसै नोंथां।
अ आस्सा जागोन दे बिदिब्ला दा बैसागु होनोब्लाथ' बैसागु सागुवआ जोंनि बर'नि मोनसे गिदिर फोरबो नङाहोनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बैसागुआ जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबौ आरो आजौ आजौनि निफ्रायनो मोनसे सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'नि गिदिर फोरबो।
औ नंगौ नोंथां औ।
बैसागुखौ गोदो समफोराव माबोरै फालियोमोन आरो जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै फालिलांदोंमोन। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनानै होनो सानदों आर
औ नोंथां द
औ। बैसागुआवहाय जोंना गिबि गिबि सानावहाय जोंहा बैसागुआवहाय बैसागुनि माबा सानसे सिगां। बिब्दिनो ओ माबायावहाय गोखा गोखै ज जायो नंङा होमबा बैसागुनि गिबि सानावहाय गोखा गोखैखौ जोंङो। माखासे। मैगंखौहाय जोंङो माबेनिफ्राय मोनो होनबा जों बेखौ मोनथिनानै लानांगोन नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
हाग्रा बारियाव थांनानै बा बारि खनानि माखासे ओ मैगंफोरनि मुं दं जेरै लाफा सायख' ओ थाराय रायदों बिजौ। खार खान्दाय बिजौ बिनिफ्राय थालिर फस ला ओमफ्राय बिनिफ्राय अनेक रोखोमनि बुरि थखन। बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि माने मैगंफोरखौ। खांनानैहाय बेदरजोंहाय संनानै जायो आरोना बैसागुनि गिबि खेबावहाय बैसागुनि गिबि मोननै सानसे सिगां आरोना बिनिफ्राय जाखांनानै उनावहाय जेब्ला बैसागुनि गिबि सान जागायजेनो अब्ला ओ ओ बिदिनो फुंबिलिनि बिदिनो स्नि बाजि बा दाइन बाजिसोआवहाय ओ बैसागुनि नामै ज' सेंग्रा सिख्ला। बोराइ बेन्थ' बिदा फंबाय आदै आदैमोन ज' ज'यैहाय मोनसे जैग्य' सावो आरोना। बोसोर गोदाननि नामावहाय। जैग्य' सावखांनानै जेब्ला जैग्य' होखांङो अब्ला जैग्य'नि उनावहाय ओ हाबाफारिया जैग्य' हाबाफारिया जोबनायनि उनावहाय उन्दैफोरा गेदेरफोरखौहाय खुलुमनानै मान मान मानो मान लायो आरोना। आरो बोसोन होयो गेदिरफोरा उन्दैफोरनो बोसोन होयो। बिब्दिनो बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावहाय। ज' ज'यै न'खर न'खर। मोसादों मोसानो बैसागु मोसानो ओंखारो आरो न। बे बैसागु मोसानायावहाय जोंहा ओरैनो बैसागुखौ जोंङो आखाइ खबनानै मोसाब्लानो जाया होमबा नोंथां। जोंहा माखासे बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय माखासे दामग्रा आगजुबो नांगौ नङा होनबा नों
औ नंगौ नंगौ नांगौ नोंथां नांगौ।
जेरै गिबियावनो जेरै जोंहा खाम लानांगोन खाम लायो सिफ फुं जथा सेरजा। हारमनियाम थरखा जाबख्रिं। बेबायदि लानानैहाय। ज' ज'यै बिदिनो आखाइ खबलायनानै न'खर न'खर मोसायो आरोना रंजायो आरो बैसागुनि नामावहाय। जेरै ओ जोंहा। न'आवनो फिनानै दोननाय गावनि निजे आखाइजोंनो बानायनाय माइब्रनि जौ बिदै। माथानि जौ बिदै माइब्रा अफ्रि बेबायदिनो ज' ज' लोंलायो जालायो मोसालायो आरोना मिनि खुसि हालो दैलो। बिदिनो समायना रमायनाय गोदान गोदान बिदिनो दख'ना जोमग्रा गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बेफोरबायदि गाननानै रंजायो मोसायो आरोना आरो गोदोनि समफोरावहाय खोनानो मोनदोंमोन आरोना बिब्दिनो बोसोर गोदाननि सिगां ओ सानसे सिगां बिदिनो मोसौ थुखैलायो मोसौ थुखैलायनायाव बिब्दिनो माखासे लावखारफोरा मेथाइफोरबो रोजाबोमोन आरो ना बेफोरो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेफोरबायदि बुंलायनाय मोनसे मेथाइ खोनदोंना नोंथाङाबो बिजाबफो औ बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबलायोमोनालाय ओ आरो बिनिफ्राय गोदोनि समफोराव बेबायदिनो बैसागुफोरखौहाय बैसागु फोरबोखौहाय ओ खमैब्लाबो ओ थामजि सान बा जिबा सानखागाला सानखा सान बिदि फालिनाय जायोमोन आरोना। ओमफाय दानि मुगायाव सानानै नायोब्ला गोदोनि मुगानिफ्राय दानि मुगायाव अनेक फाराग जाबाय आरोना। गोदोनि नियम खान्थि आसार खान्थिफोरखौ बहाय माने बावगारलांनो हमजोब्बाय आरो ना दानि इयुन जोलैनि माखासे गथ'फोरा जेरै बैसागु फोरबोआव जेरै जोङो खाम ज'था सेरजा जो सेरजा सिफुं बेफोरखौ लानानै रंजायो। जायोमोन दा नाथाय दानि जुगावहाय ओ माइक दामनानै बक्स लानानैसो बिसोरो जुथा लंपेन गस्ला गाननानै रंजायो आरोना मोसायो जोबोद दुखुनि बाथ्रा सानसे समाव जों बेफोरबायदि जोङो मालाय वेस्टार्न वेस्टार्न हादरनि माखासे माबाफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ बोजबनानै लानानै जोंनि हारिनि बर' हारिनि माखासे नेरसोनथि माखासे माखासे ओ दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो नागारनानै बिदि अस्थानफोरनि अ वेस्टार्न हादरनि मालाय गुबुन हा गुबुन हारि सोनाबारिफोरनि माखासे माबाखौहाय जोङो आसार खान्थिखौ बोजोबनानै लाबोयोब्ला जोंनि माखासे हारिनि बे दामग्रा आगजुफोरा गोमोरलांगोन आरोना
औ औ नंगौ
बिनिखायनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंलांनांगोन आरोना माबोरै माबोरै रंजानांगौ जोङो बेखौहाय माब बोरै दामो बेखौहाय जोङो फोरोंलांनांगोन आरो। दा बिब्दिनो जोंनि ओनसोलफोराव आरो गोदोनि माखासे बैसागुनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायबाय आं दा नोंथांनिफ्राय नोंसोरनि ओनसोलफोरनि आरो नोंनि गोदोनि माखासे सान्थौफोरखौहाय बैसागु फोरबो फालिथायखौ बोरै फालियोमोन नोंथांनि बेखौ आं एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जोंनिथिंबो फालिनाय जायो नाथाय थिगैनो नोंथां नोंसोरनिजों जोंनि जोंबो थाबो सेमावनो दं सेम सेम नोंसिनि जा जेरै ओ फालियो। जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो जेरेखम जेरै गोदोनि समाव मोसौफोरखौ थुखैनाय बायदिनो जोंनिथिंबो दासिमबो ओ गोदोनि बायदिनो बाहायो जेनेबा मोसौ थुखैनाय गोदोथ' लावखार दंमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि दिनावथ' लावखार गैला मानो दा मा खालामो गाव गावनि जाय न'खरनि सुबुंफोरानो मोसौफोरखौ दैयाव लांनानै थुखैहैयो दुगैहैयो नङा होमबा बेबायदिनो आरो आरो जेनेबा बेथ' मोसौ थुखैनाय सान जाबाय नङा होमबा? दिन ओमफाय बिनि उनाव जेनेबा मानसिनि बैसागु होनना बुङोना बर'फ्रा जेनेबा बेै बोसोरनि बैसागुखौ जेनेबा जोङो मा खालामो बाथौ जायहा जाय बाथौ जेनेबा बाथौआवहाय आर'ज गाबो। बेबायदि आरो नङा होमबा लोगोसे गेदेरखौ सनमान होयो ओन्दैफोरा आरो ओम बिदिनो माने गावजों गाव आरो गेेदेरा उन्दैखौ सनमान होयो। ओ उन्दैफ्रा गेदेरखौ सनमान होयो बेफोरबायदि मुङा खुलुमलायनानै बोर लालायो आरोना गोदान बोसोरावहाय। आरो बेनि उनाव मा जायो जेनेबा बिनो जोंनिथिंहाय जेनेबा सेंग्रा फुरियुद बैसागु बोराइफोरनि बैसागु बेबायदि खालामो आरो दिनैनि दिनावहाय। जेनेबा सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरनि बैसागुआव जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज'यै जेनेबा गा मसा गाननानै आर'नाइ लानानै बेफोरबायदि माने ओ खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै ज' ज'यै गामि गामि न'खर न'खर हाबै हाबै बैसागु मेथाइ रोजाबो आरो नोंथां। बेबायदि ओ जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बयबो उम ज' जायै जायै मेथाइ रोजाब रोजाब ओ बयनोबो न' न'आव थांनानै ओ मोसागु मेथाइ रोजाबहैयो आरो नोंथां। जोंनिथिंहाय जोंनि ओनसोलावहाय। आरो लोगोसे बेयावहाय जौ बिदै लोंनाय जायो नोंथां। जौ बिदै जेनेबा न'आवनो माइब्रानि जौ माइब्रा माइजों माइरंजों बानायनाय जौ बिदै बा माथानि माथा होनना बुङोबा जेनेबा गोबां गोबां ओ माइफोर थायो जेनेबा रनजित माइ बा माइसालि माइ बेफोरबायदिजों बानायनाय माथानि जौ बिदैफोरखौ मो बेयावहाय बैसागु मोसानाय समाव होनाय जायो आरो लोगोसे ओ बोसोर गो दाननि नामै मोसानाय अन फंबाय बिनानावमोनखौ अन्नायनि रावजोंहाय मोनसे ओम गेदेरफोरखौ खुलुमनाय हिसाबैहाय रां हरो एबा थायफा थाइनै बा आर उम माइरं बेफोरबायदि हरो आरो नोंथां जोंनिथिंहाय बेफोर कालसारा दङ दासिमबो आरो हारिमुवा जोंनियाव दाबो बाहायजागासिनो दङ।
अ
थिग बेबायदिनो जेरै नोंथांमोन होनदों बेबायदिनो जोंनिजोंबो दाबो सेमाव दं। लोगोसे बेनो जाहैबाय नोंथां गोदोनि समाव जेनेबा हो एसे रंजानाय बाजानाया आलादामोन नाथाय दिनैनि समावहाय ओ सोलायबाय मुगाया सोलायबाय जायनि जाहोनाव फानसन स्टेज प्रग्राम बेफोरबायदि बानायनाया जोंनि सोम ओनसोलावबो दाबो सोलियो आरो। ओरोनो जेनेबा बोआ मा होनना बुङो ओं गायकफोर जाय मेथाइ रोजाबगिरि मोसागिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे जायगायाव मोनसे स्टेजाव फग्राम खालामनानै खालामनाय जायो आरो जेनेबा जाय थांमोनखौ ओ लेंहरनाय जायो हांख्राय हरनाय जायो उम बैसागु गु मेथाइनि सायाव मोसानाय बा बैसागु मेथाइनि सायाव रोजाबनाय बेफोरनि सायाव कम्फोट कम्पिटिसन बाट दायलायनाय जायो आरो नोंथां जोंनिजोंबो बेफोरो सोलियो आरो दिनैसिमबो खालामगासिनो दं। बेबायदि आरो नोंथां
दा नोंथां जोंना समावबो जाबाय जोंनि नोंथांनिफ्रायहाय माखा से बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनि ओनसोलफोरनि औ बैसागु मोइ मोसानाय रंजानायफोरखौ आं खोनानो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। दा बिदिब्ला जोंनो दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां आंबो नोंथांनिफाय ओनसोलनि सोमोन्दै मिनथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां थेंक इउ औ दे औ गोजोन्थों नोंथां।